हेलौ नोंथां हेलौ खोनादोंना औ? उम नोंथांनिसिम खल हरनायनि जाहोना जाहैबाय नो फंनैसो रायज्लायनाय होननानै बा सावरायनाय होननानै कल खालामनाय जादों। नोंथाङा दासान्दि ओरैनो फ्रियैनो दङ ना?
औ दङ नोंथां सावरायजागोन।
दे बिदिनो जोंहा जोंनि बर'फोरनि ओ समाजावहायथ' जोंहा ओ ना खांख्राइ गुरनाय बा ना खांख्राइ जा नाय बेफोरनि सायाव जोङो एसे सावरायदिनि ओ गिबियावनो नोंथाङा आङो ना खांख्रायखौ जों बबेनिफ्राय बुथुम नानै लानो हायो बा ना‌ खांख्रायजों जों मा बायदि दोनथुमनो हायो बा ना खांख्राइखौ जानानै जों माबायदि मोनो। बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे सावरायग्रोदो फोरमाग्रोदो
औ ओ जोङो बे ना खांख्राइ ओ बायदिफोरखौहाय ओ जोङो ओ
जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय ना गुरनो थाङोब्ला जोंनि दैमा दैसा बिलो बिलोमा बायदि ओ दुब्लि खनाफोरावहाय मोनो नङा ओमबा नोंथां? औ बिदिनो जोङो ओ नाफोरखौथ' जोङो आथि खालावहाय बिदि न'खर न'खर फुख्रि जावनानै ना फिसिनायखौ जोङो ओ नुनो मोनो। नाथाय गोदोनि सुबुंफोराहाय गोबाङानो बर' आइजोफोरा जेखाइ खबबाय लानानै ना गुरनो थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। हौवा माहारिफोराबो सेन खखा खाखि फल' आस्रा जे बायदि लानानै ना सारनाय आरो ना हमनाय नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां?
औनो
बेफोरबायदिनो जोङो गोदोहाय जोङो बे नोंथाङा बुंनाय ना खांख्राइ साम' बायदिफोरखौहाय जोङो बबेनिफ्राय मोनो होननाया अ बे बेफोरखौहाय जोङो गोदोसो बांसिन नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां? बे साम' खांख्राइ बायदिफोरखौहाय गांजेमा एंखावरि बायदिखौ जोङो गोदोहाय बांसिन जोङो ना हमनो थांनायाव गोदो बांसिन मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरखौ ना गुरनो थाङोब्लाबो जोबोर खम जों मोनो गोदोहाय बेफोरखौहाय जोङो ना गुरनोफोर थाङोमोनब्लाबो बे ना गुरनो थांनायाव जोङो गोबां बिबांनि ना मोननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। आ बे नाव फोरखौहाय जोङो न'आव लाबोनानै जोङो गोबां बिबांनि ना मोनोब्ला जोंनि बर' आइजोफोराहाय नांगौखिनिखौ जानानैहाय थोजासेखिनिखौ जानानै आद्रा थाबावनाय नाखौहाय जोङो नाफाम बानायना दोननानै बे खौ गोबाव समसिम जोङो एसे इसे जाबाय थानायखौबो नुनो मोनोमोन नङा होमबानो। औ आथिखालावहाय जोङो ना गुरनो। थाङोब्लाबो एसेबां जोङो गोबां बिबांनि ना मोननायखौ नुनो मोना। आरो जोङो ना फार्म बानायनायखौबो जोङो एसे जोङो खम ननो मोनबाय नङा होमबा नोंथां? औ मानो होनोब्ला जोंनो नाफाम बानायनो थाखाय गोबां बिबांनि नानि गोनांथि जायो औ बिदिनो जोङो बे साम' खांख्राइ एंखावरि गांजेमा बायदि ज ज स ब खौ जोङो सबाय फोरजों बांसिनै संनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां अ बे सबबायजोंों साम' ओंख्रियाथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे जोबोर खहाबथाव बयजोंबो मोजां मोनजानाय ओंख्रि नङा होमबा औ बिदिनो जोङो बे साम'खौ ना गुरनायाव जोङो ना गुरनो थांनायाव साम' मोनबोयोब्ला सब ाय जों बांसिन जानाय जों नुनो मोन जोंनि बर' सुबुंफोरखौ आरो बे ख
गांजेमा एंखावरि बायदिफोरखौबो जोङो खांख्राइफोरखौहाय मैथा बायदिफोर ज ं संनानै जानायखौ नुनो मोनो बांसिनै आरो बेखौहाय जोङो सावनानैबो बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोनो खांख्राइखौ आरो बेग गांजेमा एंखावरि बायदिफोरखौबो जोङो ना गुरनो थांनायाव मोनबोयोब्लाथाय जोङो बांसिनै बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
आ नांगथ
द' बिदिनो बांसिनै फुंनि समफोरावबो ओंखाम गोजांजों बिदि बिदिनो गांजेमा बाथोन एंखावरि बाथोनजों ओंखाम जायोमोन होननानै जोङो गोदोनि आबै आबौनि खुगानिफ्राय खोनाबोदों अ बेबादियैनो गोदोनि सुबुंफोराहाय ना गुरनो थांनायाव गांजेमा एंखावरि बिदि मोनबोयो जेब्लाथाय बांसिनै बाथोन देनानै जायोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों जोबोर गोथाव जायो बे गांजेमा एंखावरि बाथोना
औ
आथिखालाव जोङो बेफोरखौ एसेबां मोननो थांलिया थेवब्लाबो जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा बे गांजेमा एंखावरि बायदिफोरखौ जानायखौ बावाखै दासिमबो मोनो नाथाय जोङो बेफोरखौ बाजार बायदिफोराव ओम बिफा बाजारफोराव जोङो फाननाय नुयोब्लाथाय जोङो बेफोरनि बेसेनखौ सोंनानै नायोब्ला बे सोरनि बेसेना जोबोर गोबां नङा होमबा नोंथां औ बे बेफोरो मोननो थाङै बेसादफोरखौहाय जोङो सोंनानै नानै नायोब्ला जोबोर बेसेन गोसा बेबायदिनो जोंनि गोरिब सुबुंफोराहाय जोङो जानो गोसो जायोब्लाबो बायनानै जानो हायिखौ जों नुनो मोनो नङा होमब न आथिखालावहाय जोङो बे फोरखौ जोबोर मोनो गोब्राब जाबाय ना थेवब्लाबो जोङो आथिखालावबो नुनो मोनो ना गुरनो थांनाय जोंनि बर' गामि गामि जोङो बर' आइजोफोरखौहाय लाइमोनफोरखौबो जोङो ना गुरनो थांनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोहाय जोङो बांसिन जों बर' आइजोफोरखौखा रोंखा राखा आखा फाखा जोङो ना गुरनायाव मुखुब जासिनायखौ
आथिखालावथ' जोङो लाइमोनफोरखौ ना गुरनो थांनायखौनो जोङो एसेबां नुनो मोनलिया खायफा खायफा गामिफोराव खना खनला गामिफोराव जोङो नुनो मोनो खायसे खायसेखौहाय नाथाय आथिखालाव जोङो बिदि गोदोनि बायदि लाइमोनफोरखौहाय जोङो
ना गुरनो थांनायखौ जों नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला जोंहा आथिखालाव सोलोंथाइ बायदि फोराव जौगानायनि बेलायाव जोंहा ओ गोजान गोजान फरायसालि फरायसालिमा फोराव जोंहा फरायनो थाहैयो। नङा होमबा नोंथां? अ बेबादिनो जोङो ओ बेफोरबायदि खामानिफोराव एसेबां मुखुब एबा रोंखा राखा जानायखौ रोंगौथि गै बिखौ जोङो आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनो। औ ओ बिदियैनो जोङो ओम ना गुरनानै ओ जोंहा ओ गोबां मुलाम्फा ओ जायो ओ ना ओ बे नानि ओ बेलायावबो ओ जेरै जोङो आथिखालावहाय ओम ना बे नाखौ फिसिनो थाखाय जोंहा नाव न'खर न'खर फुख्रि जावनानै बेयाव ना फिसिनानै जोंहा गोबां रां खामायनो हायो। आथिखालाव ओ आरो जोङो गोदोनि बायदि जोङो बे नाफोरखौहाय हमनोब्ला ओ बेफोरबायदि गोदोनि बायदि जेखाइ खबाइ ओ सेन ख खा बायदिफोरजों ना हमनायखौ जों नुनो मोना मानो होनोब्ला बे फुख्रिफोरनिफ्राय ना बोखांनो थाखाय आथि खालाव जोङो बे बिगियानारि जौगानाय बे ओ जोंथिफोरजों दिहुनजानाय बायदि ओ जों खुन्थिफोरजों जोङो ना बोखांनायखौ ना हमनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां औ बेबायदिनो जोंहा आथिखालावहाय बे ना गुरनाय ओ बायदि ना हमनानै जानायाव जोंहा जोबोर जौगाबाय।
खानादों ना नोंथां औ। नोंथाङाबो बे ना हमनानै जानायनि सोमोन्दै इसे ओ फोरमायनानै होदो।
खोना दोंना नोंथां?
ओ हेलौ हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
अ औ खोनादों। नोंथाङानो बुंबाय जेरै जोंहा नाखौ माबादि हमो बा मादि गुरो बे खौ नोंथाङानो बुंखाबाय। अब्लाबो आं नोंथांनिसिम एसे सावरायनो जेरैहाय जोंहा नाखौ गुरनोब्लाथ' जोङो जे खायनि गोनांथि जायो। ओ जेहायखौ जोङो औवाजों बानायनाय जायो आरो। बिदिनो जोंहा ओ ना गुरनो थाखाय जेखाइ खबायाइनि गोनांथि जायो आरो फोरखौ सारनो थाखाय जोंहा गोदो माबानायोमाव आबै आबौमोना सिलि सिलियो बेखौ थिंजों बानायनानै बिसोरो ना सारनो थाखाय जोबोद मोजां मोनसे आइजें बानायना लायोमोन आरो। इदिनो बिसोरो ना सारनानै बे सिलिजोंनो ना सारनानै ओ ना खांख्राय साम' गास गासैखौबो बुथुमनानै लाबो मोनो आरो गोदोहायथ' ओ एसे खाथि खाला दंल' दंला बा हाखर हाला एसे बोरिफोरावनो गोबां बिबांनि नाफोरखौ हमनानै लाबोनायखौ जोङो मोनथियोमोन बा नुदों बिनो नाथाय आथिखालनि जुगाव जुगाव ओरैबायदि सोलायबाय जे ना खां ख्रायाबो खम जालांनो हमबाय बेयो मानि थाखाय जादों जों बे खौबो मोनथिया नाथाय ओ गोदोनि बायदि नंलिया जोंना ना खांख्राय हमना नाबो खमायबाय जानायफोराबो एसे खमायबाय। ओ बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ' आथिखालाव जोबोद जौगानायजों लोगोसे गासैबो मानसिफोरानो ओ गावबा गावनि बिजनेसखौ खालामो जेरैहाय नाफोरखौ फिसिनानै गोबां रां आरजियो ओ बिगोमा मानावनो ओ मोननै मोनथाम फुख्रि बा गंनै गंथाम फुख्रि थ थानायखौ जों नुनो मोनो बेवहाय बिसोरो गोबां बिबांनि न ना फेदेरनानै न फिसा फ फेदेरनानै ना फिसा जाहोनानै ना फवानखौ फाननाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो बेखौ जोङो आरोबाव मिथिबावो जे खांख्राइफोरखौबो जोङो आथिखालाव मोननो थांला नाथाय गोह बुङोमोन जे फुङावनो मोसौ होलांनाय हां आब आ खनाावनो खांख्राया ओैनो ंखार थ फुनायखौ मोनोमोन बेबायाददि होननानै जों खोनानो मोनदों आरो बिसोर बुङोमोन न खारख्राइ बाथोन बाथोनजोंबाबो ओंखाम गो जाया जोंहा थेब जानो हायो बेबायाददि बुनो मोनोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव बेफोर खांख्रायफोरखौबो जों मोन बेनि जाहोना जाहैबाय जेरैहाय जोंहा दाथ' हालजों हाल ला नालाय बे बेनि थाखायनो ेक्टरफोरा एवनाय समाव बै खांख्र औ हेख्रेबलाङो बा एवफालाङो बेयाव गोबां बिबांनि ना खांख्राइफोराबो खैलांनो हमदों जायनि जाहोनाव बिसोरो खमायनो हमबाय आरो नोंथां जों समाबो जाबोबाय नोंथांजों सावरायनाय आयदाखौ आं बेखिनियावनो दथ'नोसै नोंथांजों राया जोबोर गोजोननाय मोनबाय मोनसिनि बाथ्राखौ आं मोनथिनो मोनबाय नोंथांनि जग जारि ज ब